खोनायाखै।
आंना नेट नाङासै दां।
आङो खोनाहां खोनायाहां नेटआनो नाङाखै र' बै नेट नांग्रायावसो थांनांगोनहाय हेल'।
औ खोना
औ खोनादों खोनादों औ। आङो साहासो लोंदों। आमफ्राय सोरमोनथाय आं सिनायानो औ सोरमोनथाय सिनायासै होमबाबो रा बेनोथ' सिनायनांगोन ना। उदालगुरि।
औ।
उदालगुरि जिल्लानिसो।
औ नोंलाय बबे जिल्लानिथो।
मा मुंमोनथाय।
जगेश।
ए।
नोंसिनालाय माथो जिल्ला? हेलौ।
आंना।
चिरां जिल्ला जिल्लाखौनो बावदों नामालै?
सोरो बावाखै आङो आं नोंनाव खोनाहैआखै खोमा नोङो आंना।
औ अ खोनादोंथ' नों। बेखौ मोजांसो खोनादों।
ए मोजां खोनाहैदों।
औ दहायलाय माथो ओंख्रि जाया?
दहाय। ओंख्रिया मामोनथाय उम। माबाहाय आं मानो बावोथाय जाबा जानानै ओंख्रिखौनो।
बे बे खौ रायलायनांगौ होनना आखाइयाव लिरना लाखाबानो जायो।
आखाइयाव लिरनानै लायाखैलै आङो। जा सोङो बेखौनो फिननाय होगोन साननानैसो रायलायो।
मा माथो ओंख्रि मोजां मोनो जानोलाय?
औ खोना दों।
मा माथो ओंख्रि जानो मोजां मोनो होनदों?
आङो ओंख्रिखौ उम दालिखौबो गोथ गोथाव मोनो। ओमफ्राय अनलाखौबो गोथाव मोनो बर'नि ओं ख्रि सबाय साम' ओमफ्रायो नारजि अमा नारजि अमा गासिबो। उम गोथाव मोनजोबो।
उ।
एमबुखौ आं जायालै।
एम्बुआसो गोथावलाय। नेरसिंजों।
उम। उमहो आं ग थाव मोना आं मुगैनोसो ओंखारो। उम नंगौ जोंना न'आव जाफैयो जायो उमहो उमहो हांसो जाया हांसो जाया।
आरो खुसिया।
बेनो। आद आं खुसिया जाया खुसिया जाया खुसिया जाया ओहो ओहो ओहो।
लाय।
ओद आं जाया। जाया नेवलाय जाया आङो आं अनलि आं खालिस। सेसाल' जायो।
ए सेसाल'। हाग-हाग्रानि माबाखौ आरो।
औ हाग्रानिखौ होनदों उम हाग्रानि मैगंखौ गासिबो जायो। थास' दिंखिया। थाराय। औ ओमफ्राय अन्थाइ बाजाबखौबो जायो। मा बुसथु।
खुंखा।
मा खुंखा।
नायावदि जायो बैसागुव मोसौ बैसागुखालि जायो मोनदां बेखौ।
अ आंथ' मिथिला बेखौ जायखिजाया सिनायो खोमा नोंसिनथिं बेलेग नामजों गाबज्रियोनदां। औ आरो थालिर फस्लाखौबो गो
औ औ बेजोंथ' मिक्सार खालामनानै माबा लगायनानै खुंखा।
अ गोखा।
औ गोखा गो खै।
उम
बेयावनोनथ' लागाय नानै स जायोना बेमार आजार खारनायनि अ औ लासनि लास उम माबायाव थारिखआव
औ मा खालामदों
ओरैनो दंथयो
उम
ओमफ्राय सिब्रुफोर लाय सिब्रु खेरादाफिनि
उम
आरो थाइबें बिलाइ
गोथाव मोनथारो
उम औ अनलाजों गोथाव जायो दा
औ औ
बेनि उनाव सिबुं
उम सिबुंखौथ उम जागासिनो जोंहा दाख्लै दुब्लियाव खाहैनानै औ हा खारायनायाव रजग्रोनाय माने माइ गायथवाखैना
दानिया बारा जानला मानला माबानिखौ जाजालाबोलै बिराद मुलि होयोना
औहाय माइ गायखांबा जाजायानो
औ ओमफ्राय आरो मोनसे दंबावोमोन ना मेसेङाव रजग्राया ओइत दाबले दाबलेया मा होनोमोन लाय बे खौ उम मेसेङाव रज योमोन ना दुब्लि बारियाव
औ ओ मानामुनि औ मानामुनि औ बेयो एसे माबायाव होआ हो जायानामालै खरायाव होजाया नामा फन रायलायनाया
खरा
औ खरा होजाया नामा होनदां गोसा गोसायाव होजागोन ना होजाया होनदां
नोंनि भलियामखौ बाराय ना ला
भलियामखौ बारायदों ओमफ्राय बे मोनसे माबा थायोमोन ना
बेखौथ मिथिथलालै माथो बेयाव जेबो अपसनानो ओंखाराखै
हा?
जेबो अपसनानो ओंखाराखै होन्दों?
अपसन?
औ।
उम बेन्थ'
ओमफ्राय माबानिलाय फिथाइ सामथायाइ जायाखै आमथिसुवानि?
जादों दहायबो खान्थाल जादोंमोन। आम
अ।
दा मा होनो मोनलायो आनारस जाबाय मैया मैया आनार जादों ओ।
थाइजौ जायाखै?
रैमालि जादों रैमालि। थाइजौखौथ' जागासिनो आमथसिसुवानि सिगांनिफ्रायनो ओम।
लाय लायबायसो दां दंफाङानो?
दंफांनि दालायल'सै उम उम।
दालाइजों बिलाइल'सै?
दालायजों बिलाइ उम।
जेरावबो बेराय हैयाखै?
बेरायाखै ए आंना जागासिनि
औ मानि आनदारलै?
आङो मा होननानै बुंनो आरो ओम नैथि खोन्दो माबानि
अ अ अ अ।
ना मा होननांगौथाय।
कालसारनि नङा होमबा?
उम।
नैथि खोन्दो?
औ।
नैथि खोन्दो माने माबानि ना ओइ डिग्रिनि न'?
ओहो नंङा बिनि गोजौ।
औ मास्टार डिग्रि? औ।
उम। ओहो। बैनि बंङाइगाव इउनिभारसि टि माने सिगां गुवाहाटि इउनिभारसिटिमोन उम उम। बंङाइगाव मुलुगसोलोंसालिनि।
औ बंङाइगाव मुलुगसोलोंसालि।
उम।
सिगां ओ बेबो बे मुलुग
ओहो बाराबावाखै जोंनो फार्स्ट जोंनो सिगां जोंनो सिगां उम उम।
नोंसोरनो सिगां हान्जा?
औ।
उम।
उम। जोंनो सिगां हान्जा जाहैबाय।
उम उम।
उम। ओमफ्राय दा मा खालामदों?
उम दायो ओरैनो दंथ'यो। उम फांखासो जागासिनो ओमफ्राय माबा दामनाय देनाय फोरलाय सोलोङा? खै।
ओहोलै सोलोङा खै।
अ।
बर'आव मा मा दंमोनथाय दामनाय देनाया?
दामनाय देनाया? माने ए आंङो सो सोलोंहैयाखै।
औ नंङा दामनाय देनाया मा मा दंमोन होनदों?
दामनाय देनायाव आं माने आंनाव सोंदों नों? सिफुं सेरजा जथा खाम आमफाय फ' नों आंनाव हरदोंमोन ने दा थाइम जाबा दान
अ जाथ'वाखै दे आं नायगासिनो दं
औ
नायगासिनो दं जाबस्रिं जाबस्रिं जाबस्रिं खरखा
औ
दलखौथ' माथो अदाल दंफांनिफ्रायसो बानायनाय जायोदा
औ ओम औ बानायो सराय माबाजों बानायोना औवाजों औ गुद मोनबाल'सो सो हा औ ओम ओम औ ओमफ्राय दालाय मा खालामदों
ओरैनो दङ नेै बार जागासि सिनो
ए जेरावबो बेरायहैयाखै
उ बेरायहैथ'नाय जायाखै
अ मोजाङानो होनबालाय
ओमफ्राय फिथाइ सामथाइ जानो ओंख्रिया जोंनि जोंनिया दहायनिया माबासोमोनलै दालिसोमोन दाउदै फ्राय दायो हाथ'वाखैलै दैयानो गैया दुब्लियाव
दाउदै फाजासो दा
दावदै फ्राय
दावदै फाजा
दावदै एवनाय
उम ओमफ्राय अखा हायाखै?
अखा हां
ए अ
नोंजालाय माया गाजोब गायबाय ना गायथवाखै।
जोंहा माइखौनो गाया
औ
माबा नोंसालाय खोथिया फोबाय
खोथियाथ फोबाय
ए जावेया ना नोंस्रा? जावैनाय ना मा होनो औ खोथियाखौ औ।
माबा जावैयालासिनो फोदोंलै थांनाय बोसोरावबो सोरबा सोरबा फोदोंनो।
आरो बरनि गाननाय जोमनाय जिआइटेक मोननाया मा मा मोनलै।
आरनाइ गामसा
गामसा दखना दखना दखना थावसिब ना माया मोनदोंमोन न दखना उम।
नोंहालाय मा माखौ जानो मोजां मोनो?
मा होनदों?
नोंहा मा मा खौ जानो मोजां मोनो होनदां बरनि ओंख्रिखौ।
ए बरनि ओंख्रिया आंथ बुंनो थांङोबा गासिखौबो। मोजां मोन
ओ साम खांख्राइ फोरखौबो जाजोबो? उम आंबा खांख्राइखौ जा गोथाव मोनो। खांख्राइनि बे दाबुखौ गोथाव मोनथारो आं उम औ ओ।
मैथा बांगाजजोंबो।
उम जा गोथाव जायो दाख्लै खांख्राइजों मै था बांगान जादों जोंहा
औ आरो बांसिन आं माबाखौनो गोथावसिन मोनो बै खा
मा औ ओइ ओइ नै-नै समा जाबायथ मबाइलाव नायसाय र दा एसे थानानै
दे होमबालाय ना र आं दाननि
औ दे